हेलौ
मा खालामदों
दङ ओरैनो ओ नोंलाय मा खालामदों
आङो दिउटियाव दं
अके ओ ओमफ्रा आं नोंनि नोंनि बागै माबा खोनादोंमोन
मा बेलाय
ओ आं नोंखौहाय मिडल इस्ट कुवेटाव थांनायसै आं खोनादोंमोन
उम थांनोलाय सानदों
थ' बेनि बागैनो एसे खोन्थाहरदो माजाद माजाद नंमारगौना नोंमारा बेफोरखौ खोन्थाहर दों आरो माला थांगोन।
आङो थांनो सानदों मानो होनोब्ला आङो हस्पिटेलिटि इन्डासट्रियावहाय उम माबानोब्ला इण्डियानि बाहेराव ओंखारबा मोजां आरो ओंखनो ओमफ्राय इउरपाव थाङोब फान लादों नालाय फ्राय
बेनिखायनो इन्टारनेसनेल एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय मिडोल इस्ट आवहाय थांनो सानो आरो मानो होनोब्ला मिडल इस्ट आवहाय जिरायनानै दडाइरेक्ट इउरपाव थांनो हानाय
उम। खेबद मालाफोर ओ मा होनो अ मालाफोर थांनाय जागोन?
एसे टाइम लायो बे इन्टारनेसनेल थांनोबा इन्टारभिउ जागोन आरो इन्टारभिउ ओ जानानै इन्टार मोनसे दिन माने सानसेयानो जायो जेनेबा खिन्थु आरो फाइनाल नांदिया सप्तानै सप्ताथाम गाहाम नेनाङो। बेनि उनावसो प्रसेस जालांबाय आरो बहाय लास्ट फाइनाल नोङो भिजानि मानि स्टार्ट खालाम जायो भिजानि एप्लाइ खालामगौ बेनिफ्राय एसे टाइम लायो आरो।
उम आम। ओ जेन'बा जोंनि ओरै औ मा होनदों?
मास मोननै खोनो दोनदो।
अ ओ जोंनि ओरैहाय मा होनो बड'लेण्डनिफ्रायथ' बिरादनो गुबुन ओ मिडल इस्टफ्रावहाय सोरबा सोरबा बिदिनो हस्पिटेलिटि सेक्टरावहाय बिदिनो मावहैनायफोर दं ना? ओ बिसोरनिफ्रायथ' खोनायो जे होजों मावफैयोबा होजोंनि जे इमप्लयार दङ जि आ खामानि होग्रा बिसोरनो बे बिजा ट्रभेल करर्च बेफोरखौ बानाय जायो थ' नोंनि खेथ्र'आवलाय बेफोरो मा जाद?
इदिनो माने बिजायावहाय गोबां फैसा थाङा लायसिनोबो बिदिनो एक लाख दुइ लाख आनो थाङो ओमफाय बिसोरो बो सोरनै गाहाम इदि कन्ट्रेक् खालामनो हानाय जायो मानो होनोब्ला? बिदि नों जेनेबा नोङो इनि सायाव एफाबां फैसा गारनानै जुदि नों मास मोनसे मास मोननैनि उनावनो खारबोयोब्ला बिसिनि गोबां खहा जायो नालाय ओंखायनो बिसोरो बिदिनो फार्स हट माबा माबि बिदिफोरखौ लाना माने बिसोर लायोबो खोमा गावसोर। जाहाथे मान माने कन्ट्रेक्ट ना मा इदिनो बोसोरनै गाहाम बोसोरनै थाथारनांगौ आरो। नङाबला बोसोनै थायाना नों बिथिं दसेनो फैफिनोब्ला बिसिनि लस जायोना। थायो खामानिनि बोसोरनैयाथ' बान्दा थानांखायो दिन बोस जै थांथाय नों बोसोरनैनि उनावसो फैनो मोनो आरो।
दम जेन'बा नोंथ' हस्पिटेलिटि सेक्टरनिनो मानसि नोंथ' मिथियो थ' नोङो गुबुन बा मिडिल इस्टफ्राव मावनो थांनो माने प्लान खालामदों थ' माबा मोनसे खारननि थाखायथ' नोङो गुबुनाव थांनो लुबैदों हो बे खारनफोरखौ एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा?
माने ओ
जेरैहाय माने ओ बेथार फिउचारनि थाखाय बेटार अपरचनिटिफोरनि नि थाखाय बेफोरखौहाय
उम। माने इरपावहाय थांनो लुबै हास्थायदों आरो। ओमफाय इउरपआवहाय बेनिखायनो इस इउरपावहाय थांनायनि सिगां बिराद प्रिपेयार जानांगौ जायो। इउरप थां इउरपनि हस्पिटालिटिया स्ट्रं नालाय दा बेहाय जा जाहा थाहा जाहा थाहा इदि थांला बायनो हाया आरो इखदम प्रिफियार खालामला प्रियार जानांगौ आरो ओंखायनो दा इन्टारनेसनेल एक्सपिरियेन्स बिदिनो उम ला-लायोब्ला माने दस्रा कान्याव थांनानैनो फिसा फिसौ बिदि कान्ट्रिफ्राव थांनानै इन्टारनेसनेल एक्सपिरियेन्स लायोब्ला इउरपआव थांनाय इजि जाहैयो आरो मावहैनाय ओंखायनो दा मिडाललिस्वहाय इजिलि थांनो हायो नालाय अमफाय इनि इनिखायनो होजोंहाय थाङोब्ला गोबां इन्टारनेसनेल मानसिलो जोंमावहैफेरफानो मोनगोन गोबां दस्रा दस्रा कान्ट्रिनि लोगो मोनहैगोन होमब्ला नों एसे स्किल्सफ्रा एसे साबसिन डेभलप जाहैगोन होन होजों बिनिखायनो
हुम हुम थ' नोङो माने जितु मिडल इस्टआव दा थांनो नागिरदों बे माने नोंनि जांख्ला जागोन आरो नोंनि मेन एमाथ' इउरपावसो नोङो इउरपाव थांनो बै मिडल इस्टनि थ्रुयै होम एक्सपिरियेन्सफोर लानानै इउरपआव ना नोङो इउरपआव थांनो बा इउरपाव थांनो होनदों माने नोङो अबे कान्ट्रियाव थांनो गोसो बा अबे देशआव?
जायखिरजाया आं आंथ' दाखालैफोर माबा नायदोंमोना आं दाखलि मैनायावनो नों नेडारलेण्ड नेडारलेण्डआवहाय नायदोंमोन नालाय माने नेडारलेण्डआवहाय फैसाया बांसिनखाय आं नेडारलेण्डआवहाय प्लानिंग खांदों आरो मानो होनायखाय जेरावहाय बांसिन इनकाम जबावसो नाय नाय नाय थजायो नालाय दा मानो होनलादा आंनि दा जेराव इनकामा बांसिन बाव माबा नांगोन नालाय मानो होना स्टार्टिं नालाय आंनि सुरु
ओंखायनो ओमफाय उनफ्रावहाय बिदिनो सुइजारलेण्ड फोरावबो अज्लायनायायो आरो बांसिन बिजनेसफ्रा जारला ग्र' जाबा हायो लण्ड-लनदफ्रावहाय माबानो हायो आरो उम फिउचारफ्राव सेटेल जाहैनानै जों मावहैनो हायो।
उम।
थ' नोङो निदारलेण्डसाव थांनो प्लनिं आरो?
अम इनि उनावहाय इथलि बाहेरायावबो मा बारसनो हागौ उनावहाय। फ्रान फानसाब हाया बुरजा बा हारस
नोङो फ्रान्सव थानोबाथ' नोङो फ्रेन्स सोलोंनांगोन
उम उम
त ओ नोङो जितु माने जोंनि इण्डियानि जितु हस्पिटेलिटिनि जों खामानि आरो आब्रडनि बा गुबुन कान्ट्रिनि जितु हस हस्पिटेलिटि सेक्टरनि खामानि बेफोरनि फोरथ' माने जों खोनायो बहुत दिडफारेन्स दङ जेरैहाय माने जोंनि इण्डियाआवहाय इण्डियाआवहाय ओ नोंनिफ्राय सिगांफोर खोनादोंमोन खोमा जिथु इण्डियानावहाय माने टुवेल्भ मर देन टुवेल्भ आवार्स माबनााङो लिरनायावथ' टुयेल्भ आवार्स थार्टिन फरटिननआवार्स मावनाङो होननानै बुंदों
माने बिजि जि टाइमावहाय मावनाङो आरो उइके उइकेणड बाय सिजोनफ्राव
थ' ओ होमब्ला एब्रडनावहाय मा जाद टाइमिंफ्रा बेसेबां आवार मावनांगौ जायो
माने जों इण्डिया इण्डिया नि हस्पिटालिटि इन्डासट्रिया दासिमबो बिराद गाहायावनो दङ दस्रा कान्ट्रि फोरनिखौ नायला जायो दासिमबो बिराद गाहामनो दं ओमफफ्राय दा जों दस्रा खाट्रि नाय नायला दस्रा खोन माने बेहाय ने ओ इण्डियानि हस्पिटालिटि इडासट्रियावहाय ने दस्रा दिडिपार्टमेन्ट फोर जेनेबा म ए एन गुं गारनानै दस्रा दिपार्टमेन्ट गासिबो नाइन आवार्स आरो मा आरो नाइन आवार्स खि एन बि मेक्सिमाम थुयेफ किन्थु सिजोन उइकएणड बिफ्रावहाय टुवेल्भनिबो बारा मावनाङो आरो मेक्सिमामथ मफ्राय खिन्थु नों बहाय जेबो एक्सट्रा फैसा बिदि जेबो मोना आरो खिन्थु दस्रा कान्ट्रिनि ओइट आवार्स नाइन आवार्स इण्डिया आरो इउरपियान कान्ट्रिनिथ' ओइट आवार्सनो लास्ट ओमफ्राय
ओमफ्राय मिडिटलिस्टआव आरो नाइन आवारस बिदि आरो ओमफ खिन्थु इनिफ्राय बांसिनरला एक्सट्रा फैसा मोनो ओमफाय जोंहा जों इण्डिआव हाय दंना बेखायनो दस्रा कान्ट्रियाव थांराय साबजा आरो
अ त' माने आं बेखौहाय एसे बुंदेरनो सानदों आरो जितु माने जोंनि इण्डियाहाय इण्डियानि ओ जिथु सेलारिफोर बेथनफोर बिसोरो जोङो मानलि बेसिसावसो मोनो नालाय थ' जोङो माने एक्सट्रा आर्स मावब्लाबो जेबो लाब गैया ना
उओ
उरप इउरप्राव जेनेबा एगजामपोल इउरपखौनो होनबाय आं इउरपआवथ' आवारलि बेसो मोनो थ' नोङो एक्सट्रा खामानि मावनो एक्सट्रा आवार मावनो हाला नोङो एक्सट्रा फैसा मोनबाय ना आर आरो जोंथ' बांसिनानो मिथि जानांगौ माने इउरपआथ' बिराद एदभान्स हिउमेन राइट्सनो मा होनो बेफोराव आङो खोनानो मोनदों जे माने इउरपआवहाय ओ हलिदेफोर बो थिगसे मोनो माने वान ओ थारटि देस फे केेसन इदि मोनो
मानेे फेट मेके फेट भेकेसनाथ' इणडियाव माने इनटारनेसनेल हतेलसफ्रावहाय किन ओमफ्राय बे मा होनोमोनलाय
मा इहा इउरपनि मोननै अफ मोनो आरो उइकलि ओमफ्राय खिन्थु इण्डि आवनोथ' मोनसेल' मोनो।
औ होम होम ओ आंथ' ओ हस्पिटेलिटि सेक्टरनिखौथ' मिथिया खिन्थु माने गुबुन खामानिफोरनि थाखाय आं खोनायो जे इउरप एगजामपोल लाइक जार्मानि बेफोरावहाय खालि माने फाइभ आवार्सफोर देल' मावनांगौ बिदि खोनायो आङो।
नोंगौ खोमा।
ओमफ्राय ओ फाइभ देस फार उइक एणड फाइभ आवार्स फार दे बिदि माने। बिराद मोजां आरो होजों हाय हायोबा थांनो।
दे होमबा जों उनावहाय रां रालायनोसै। उम